खोनादोंना नोंथाङा? औ।
दायो जों मा रायलायनो?
अं जोङो दिनै ओ न'आव फिसिजानाय जुनारफोरनि सायाव रायज्लायजागोन।
अ जागोन दे।
जोङो न'आव फिनाय जुनार होनोब्लाथ' गोबां दङ उम। जेरै मोस मोसौ, बोरमा, अमा, सैमा मावउजि बेफोरखौनो जों फिसियो बिनि अनगायै जोङो सोरबा सोरबा सेसाफोर सेसा होनगोनना बेखौ सेसाफोरखौबो फिसियो औ एन्जरफोरखौबो फिसियो।
जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरखौ माने ने नुनो मोनदों आरो आं बेफोरखौबो फिनायखौ गंफ्रोमबो नखराव नङा। बिदिनो गंफा गंनै
औ औ थेवबो फिसि जायोना।
औ औ औ। जेनेबा बांसिनानो जोंहा बे सैमा मावजिफोर थाखायोनो गंफ्रोमबोनि न'खराव दा माखासे ओनसोलफोराव
औ दा जोंहा अमाफोरखौथ' साफ्रोमबो न'खरावनो फिसियो ना अमा अमाखौ दाउ अमाफोरखौ जोङो माबोरैहाय फिसियो एसे मिथियो नामा नोंथाङा?
औ मिथियो नोंथां। जेनेबा जोंथ' बे जेनेबा बर' हारियाबो गोदो गोदायनि फ्राय जोंइदि जिब जुनार। फोर फिसिनायखौ खौनुनो मोनबोदों अमा फिसिनायाबो फालांगि गि महरैबो न'आव बिदिनो बय गंफ्रोमबो न'खरावनो नुनो मोनो। मोनो आरो दा अमा फिसिनायखौ जोंना अमा फिसिनो थाखाय गुन्दै जेनेबा माइबोथ' न'आवनो गायखांनाय जायो नालाय बे माइनि सौनानै मोननाय गुन्दै बेखौ ओरैनो गारनाय जायो जेनेबा बेखौ बेनि थाखायनो अमाखौ लायो आरो ओंखाम खालाय जानो थाखाय। बेफोरबायदि। ओरैनो गारजानाय गारजानाय बु स्थुफोरा बे अमा गैयाबाथाय आलाय सिलाय जायोना। बिदिनो अफ्रि होनानै थास' होनानै आरो दा सापर देरनो थाखाय बेफोरखौ बाहायोना बेफोरखौ होनानै फिसिनाय। नुनो मोनो। आरो आं बिदि गिदिर गिदिर फालांगि फार्म खालामनाय मानाय बेफोर बायदिखौ आं बारा नुनो मोनाखै जोंनि ओनसोलफ्राव।
औ ओ बेबायदि आंबो बारा नुनो मोनाखै एसे एनै खम मबाइलफोराव नुयो। ससियेल मिडियाफोरावसो नुयो बेबायदि आं नुवाखै नुनायालाय ओरैनो जोङो अमाखोथ' बयबो फिसिखायो ओरैनोबाबो अमाखो गोबां सुबुङानो। फियो ना बारि जोंहा बारिबो थाखायो ओंखायनो अमा खानोबो मोजां जायो दा अमा खानोबो जायगा नां दैज्लां बोथोरफ्राव खस्थ' जायो औ औ खिफ्रा मोनामो दा आरो आदारनिबो खस्थ' जायो औ बेखायनो दा ओ अमाफोरखौ जोङो बारिफोरावसो दोनो जोङो लोगोआव लाफानो हायाना।
औ जेनेबा बेखौ खाथिथाराव दोनोबाथ' थाम्फै खियो जेनेबा मोनामोन नालाय लेथ्रा बुस्थु थाम्फैफोरा जोङो सुबुं जिउआव माने खहा खालामनो
औ जोंहा बेमार आजार जानो लामा थायो।
थाम्फैफोर सोमजियो नालाय बेफोरनो लेथा थाम्फैफोरा जोंनि जानाय लोंनाय बानानै मानानै बेमार साबफानो चान्स थायो आरो औ ओरैनो नोंथांमोननि ओ जेनेबा सैमा मावजिफोरनि माबायदि फिनाय बिदि दं नामा?
औ दङ जोङो जोंनि जायगायाव जोंथ' नुयो गोबां मानसिफोरानो सैमाफोरखौ फियो माफा मानै आरो सोरबा सोरबाथ' ओ गुबुन गुबुन जातनि सैमा फियो जेरै भुटाननिफ्राय लाबोनानै सैमा फियो ओ गोबां जायगानिफ्राय लाबोनानै सैमा फिसियो सैमानो जादाबोथ' गुबुन गुबुन थायोना
औ औ जेनेबा बेफोरखौ जेनेब बा जि फिसिनानै मोजाङै जाहोनानै मोजां खालामलांबानो बिसोरबो मोजां जायोना जेनेबा माखासे सैमा फोराथ' गोबां बोसोन लायो बिगोमानि बुजिजोबनाय मोननाय मानस बेबायदि मोनलायो आरो माने बु जिजोबखायनाय जाहैयो
औ स न'खराव सैमा मासे थानाय माने मिथि सासे थानायानो ओं जोङो दा सैमाफोरनोबो माखासे मोजां जाहोग्रा जाहोनो हायाब्ला सैमाफोरा देहाफोरा मोजां जाया आरो मानसिफोरा सैमाखौ बांद्राय चिकेन जाहोआ दाउ जाहोआ बेदरफोर जाहोआ आरो माने बेदरफोर जाहोयोबा बिसि बिसोरो बिसिनो लिब बारा ओ दुरबल जायो लोरबां जायो होननानै सानो बेनिखायनो एसे बिस जाग्रा बेसादखौ होनाय जायो दा आरो गामिफोरावथ' सैमा खौ जोङो गामिफ्रावथ' सैमा मेरला जायो दा गामिफोराव बेफोर सैमा फुरा लामा लामा थालाबायो
औ माने औ फिसिनो होनानै लांनानै माने आलाय सिलाय हगारनानै जानो लोंनो टाइम मथे होला बिसोरो उखैनानै जेराव मेराव खाारथिंलाबायनाय बिदि गाज्रि लां जायोनो आ
औ सोरखौबा अरनाय मानायबो जायो औ बेबायदियावनो दा न'आव फिसियो नालाय एसे बि गोमाफोरा जोथोन लानाया मोजां
औ जाहोनाय लोंहोनाय मोनो माने बिस बिसोरनो नांगौ बायदि जानाय आन्दार होबानो बिसोरो माने गाज्रि जागोन जानो जानो नागिरा आरो।
औ बिसोरथ' औ बिसोरथ' खोथा मानियो बिसोरो बिसोरखौ ओ सोलोंथाइ होयोब्ला जेन सोलोंथाइ माने बिसोरखौ माबा माबि खालामनाय मा होनगोन बेखौ ट्रेनिं बायदि बेबायदि होयोबा
औ।
फोरोङोब्ला बिसोरो लायो मा समाव मा खालामनांगौ। आरो बिसोर माखासे सिखावफोर फैयोब्लाबो गोबां सोंनानै होखारहरो गिनानै माखासे मानसिफ्रा फैयाथ'
जायो आरोना।
औ एलार्ट खालामनाय बायदि। जायो। नों गोबांनो। न'खराव बेबायदिनो सैमा फिसियोब्लाबो मोजां। दा मावजिफोरखौबो फिसियो दा। आथिखालावथ' गोबां मानसिफ्रानो मावजि। फिसियो सैमा फिसिनानैबो गोबां बेबायदि बिजनेसबो खालामो। फालांगि खालामो।
औ औ। ओरैनोथ' जों नुनो मोनगासिनो ससियेल मिडियाफोराव जेनेबा जायफ्रा माखासे मानसिफोरा गैयाबो बे सैमाफोर फिसि फिसिनानै बिसोरखौनो गावनि फिसा बिनि नाम होनाय नुदों मोन
औ औ औ।
दा जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो माने गोबां साफा साफा सैमाफोर लाबोनानै।
औ मोजां मोजां गाबनि मोजां मोजां जाथोनि सैमा लाबोयो आरो बिसोर मानसि बायदियानो जायो। बिसोरबो गासैखौबो रोंगौ। खुद्रिनो रोंगौ बोराबनो रोंगौ। बिसोरो ओंखाम उखै बा आदारबो बिनो रोंगौ।
जोथोन जोथोन लानायनि सायाव सोनारनाय जाहैयो।
औ।
जेन बेनि माने। फालांगिबो खालामनायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा। जेनेबा सैमानि फालांगि गोबां जायगानिफ्रायबो
आथिखालाव सैमानि फालांगि खालामनायाबो।
सैमा फिसा मासे माने तिन हाजार, सारि हाजार गोबां बेफोरबायदिनो फानहरनाय।
औ थाम रोजा औ थाम रोजा नै रोजा। बेनिख्रुइबो बांसिन बारा मोनबावो, बा रोजा गाहाम मोनो आरो। माबा जाथिनि सैमा दंमोननो बे बेलेग बेलेग जाथि। सैमा दंना? बेफोरो बांसिन दाम जायो गिदिर गिदिर जाथनि।
अ।
नै माउजिफोराबोथ' गोबां जाथोनि दंना मावाजि। फोराबो मावाजि। खौबो फिसिनाया मोजां न'फोराव एसे गोगोम जायो। होननानै जों सानो एन्जरफोरबो थायाना मावजि थायो
औ एन्जर बांसिन ओरैनो गामि ओनसोलावथ' एन्जर हमनो थाखायनो सिनायखौ नुनो मोनो।
औ औ आगोलावथ' ओ बाख्रि गोनां गोनांफ्रा, माइ बयहाबो माइ थायो बाख्रि गोनांल' नङा। ओ दुलिफ्रावबो जों माइखौ दोनो नालाय दा बिसोरबायदि मानसिफोरा ओम माइखौ एन्जरा जागोन एन्जराव सिगोन बाख्रि दुलिखौ होननानै मावउजि मानै माथाम गाहाम फिसिनानै दोनोमोन आरो। आरो औ आरो बे माउजिफोरखौ लानानै माबा माबि फोथायनाय दंमोन, मावजि बारस'योब्ला माबा जायो होन नानै आरो मावजिफ्रा बांद्राय मेव मेव गाबो ब्ला ओ खैफोद जायो होननानै सानोमोन आरो जोङो।
औ आरो जेनेबा दरखं नङाबा माबा सिदा सिदा बिदि मानसि थाबायनाय लामाफोराव, खुसेरोबा मायोबा बिदिबा खैफोद जागोन होननानै बिदि साननाय फोथायनाया दं आरो।
औ औ मोनोबो लायनो बेबाय बिदि माबा मोनसे, ओ सैमानि मालाबा बेबायदि खुसेरनाय जायगाफोरखौ जावखुनानै नायोब्ला फैसाफोरबो मोनो होननानै सानो आरो। आगोलनि समाव बेबायदिमोननो।
फोथायनायाथ' गोबां दंमोनना? गोदोनि समाव दासो लासै लासै जोबफोनो हमदों बेफोरो।
दारैनो जोङो, न'आव फिसिनाय जि जुनार हिसाबै जोङो एन्जरफोरखौबो फिसियो आथिखालावथ' जानो थाखाय बे एन्जरखौ फिसियो। सेसाफोरखौ फिसियो ना? मोसौ
ओनलावबो फिसि सिननाय जायो नामा बे?
अ जोंनि जायगायावबो न'फा न'नैयाव बेबायदि सेसाबो फिसियो एन्जरबो फिसियो आंनि न' खाथियावनो दंमोन बेबायदि ओ सेसा फिसिनाय बिसोरनि सेसाफोरा ओ एसे गांसो जाबाय थायो। सेेसायाथ' गांसो जायो।
अ
बिसोरनो आरो माबा माबि गुबुन आदारबो होफैयो जानो थाखाय सेसाया बांसिनानो आदा ओ गांसोखौनो जायो।
ओ जेनेबा बेखौ फिसिनो थाखाय बे गोरलैखौ मा-माबोरै जे ना बबा बेलेग जायगानिफ्राय लाबोयो ना बोरै
औ बेखौबो फानो नालाय। बायनानै लाबोयो। ओफाय जोङो मोनसे जे लखब होनगोन ना लखबाव जोबनानै दोनो, न'खोबो जोबनानै बेनो आदार होबाय थायो आरो उद उदाङै माब्लाबा हगारनानै होयो। बेरायनो लुबैयोना बिसोरो औ
जों बरिं मोनबाथ' बेफोरखौ नायनानै गोबां गोजोननाय गोसोफ्रा गोजोननाय मोनो नङा होनबा, ओ बेखौ फिसिना लाबा मोजां
आरो जोङो मोसौ फिसियो दाथ' मोसौआ जोंखौ गोबां हेफाजाब हेफाजाब होयो मोसौफोरनिफ्राय जोंहा हासारबो मोनो गाइखेर मोनो औ फाननानैबो फैसा मोननो हायो।
दामब्रा जाबा बिदिनो हालेवनाय मानाय खामानिफ्राव उदायसिगोन गोबां बिदि मोसौ थुमिया जोबनो थाङा आरो जोंनिसिम
औ उम दा जोङो मोसौ हालि जरासे मोसौखौ मानै मोसौ दामब्राखौ जोङो हालिसे होननानै बुङ ना?
अ औ हालिसे
हालिनै बेबायदि मोसौ हालि हालि गोदोहाय हालेवनानै माइ गायोमोन
औ जेनेबा गोदोनि समावथ' मोसौआ गंफ्रोमबो न'खराव माने हालेवनाय बे मोसौआ थाखा जोबगौमोन बे गोद दानि जुगाव दिहुनजानाय टेक्टर बायदिफ्रा गैयामोन नालाय गोदोनि समाव खम बाहायोमोन मोसौजोंनो हालौवनानै मैगं थाइगं गायनाय माइ गायनाय गासिबो मोसौजोंनो
औ आरो मोसौ जायनि न'खराव मोसौ गैया बे नखरखौ जोङो माइनाव गैया होननानै सानोमोन जाय न'खराव मोसौ दं बेफोरखौ माइनाव दं आरो धोनि सुबुं माने गोनां सुबुं होननानै सानोमोन जोङो। बेखायनो जोंनि हाबा मेथाइ रावबो बेरखांदोंमोन मोसौ गलि नायनानै हाबा हर होनलायनाय दंमोन मोनसे बे समाव मेथाइ खुगा मेथाइ आरो मोसौखौ लानानै गलि नायनानै हर मोसौ गलि नायनानै बाख्रि नायनानै जायनि नखराव बाख्रि थायो बेफोरखौ माहाजोन होननानै सानोमोन। मोसौ थानायखौ माहाजोन होननानै सानोमोन।
गोबां हालिनै हालिथाम गोबां माने मोसौ थायोमोन होननानै आबै आबौमोन गोदोनि मानसिफ्रा खिथानाय बिदि काहिनिफोरखौ
औ औ खोमसि जाब बानो मोसौ हालि होलांनानै हालेवहैयोमोन।
औ माने मोसौ खाहैनाय लायनाय लाबोलायनायनि थाखाय लावखार लाखानाय बिदिफोरा माने गोबां मोजां मोजां सल'बाथा बादि खिथानाय काहिनि खोनानो मोनो आरो गोसोफ्रा मोजां मोनबाय दाथ जोङो बेफोरखौ गैला खम जाबाय नालाय थाबाबो मानो खम जाबाय गोबांनो।
औ आरो होनोमोन गोदो गाइखेर फाननानै बरफोरा सेरेब लोङोमोन होननानै बुङोमोन आरो।
अ बिदिब्ला जोङो दिनै बे बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां अ।